हेलौ औ औ खोनाबाय उम।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला?
औ दङ दङ
औ नोंथां ओ दा जोंहा ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां जोंहा दैलां बोथोराव गोबां सुबुङानो माइनि आबाद मावनाय जायो ओ दा नोंथाङा माइ आबादखौ बोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन्ना नोंथां?
औ औ माइ आबादखौ ना?
औ।
उम ओरैनोथ' जोङ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो। माइ आबादनि बागै सावरायोब्ला जों खोथिया फोनायनिफ्राय सानाय समसिम जों सावरायनो नांगोन ओरैनो आं जोंनियावहाय माब्रै फोयो बा माब्रै गायो बेफोरनि आदब खान्थिफोरखौल बुंनोसै ओरै जोंनियावहाय
सिगाङावनो माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनाय जायो आरो बे खोथियाखौहाय फोनो थाखाय जे माइज्लि बे माइ ज्लिखौ जोङो न'फोरावनो सिगां बासि नानै दोनखांनाय माने जाय माइज्लिया मोनसेल' जातनि बेगर थायो बा जोलै बेखौ जों बासि नानै दोनो नाथाय आथिखालाव मा बाजार निफ्रायबो गोबां जोलै मोननाय जानायलाय माने बाजारनिफ्रायबो गोबां लाबोनानै होफैनाय बेबायदि नुयो ओरैनो जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो बारिफोराव एसे हासार गोनां मोजां हा फोरखौ बासिनानै लानाय जायो आरो बेखौहाय खोथिया फोनो थाखाय जोङो हालौग्लिनानै लायो बेबायदिनो जोङो बेफोर हालौग्लिनानै जे बे गांसो बा जाब्राफोरखौ गारनानै मोजांहै फोजानाय खालामनानै लायो आरो बेखौहाय फोनानै जों मैजोंनो बेखौ माइफोरा एसे हा सिङाव हाबसोनाय बायदि बा सायाव थायै बायदि मैजों मै होनानै दोनो नाथाय मा आथिखालाव मोसौजोंहाय माने फ्रायानो नुला दुब्लियावनो मोसौजों हालौवनाय नुला आरो खोथिया फोनाय आरिनायफ्रावबो जों मोसौजों हालेवनाय आरिनाय नुला जायनि थाखाय जों बांसिन ट्रेक्टरजों हालौनाय आरिनायखौसो जों नुनो मोनसै दा ट्रेक्टरजों हालौनायखाय जाहा मैबो होजाला बे गुसेब जायगाफ्राव बेखायनो जोङो फोनानै हासिनिफोरजोंनो हायनानै जे माइ फोनायनि सायावहाय बोनानै मानि माइआ सिङाव थांनाय बायदि खालामनानै होयो
औ
माथो आरो आथिखालाव मा खालामो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे आदब दङ जेनेबा जों जोलैखौहाय गिबियावनो
फाथोनि बस्थाफोरावहाय फाथो दिरुंनि बस्थाफोरावहाय जोङो सोनानै फुख्रि एबा बबेबा जाम्फैफोर एबा दैफोरावहाय बा सोमनानै जोङो बे बेहाय साननै बा सानसे सोमनानै जों लाग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो सों सुखांनानै सरद होयो जोङो सरद होनानै उनावहाय दुब्लि बारिफोरावहाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय एवनानै दोनखानाय हा हा हाब्रुआवबो फोनाय जायो बेखौहाय दैजोंहाय हाब्रु खालामनानै बे हाब्रुसायावबो फोनाय जायो बे खोथियाखौहाय बेबायदि।
बिनिफ्राय जोङो खोथिया फोखांनायनि उनावहाय बेखौहाय माने खायफाया ओरैनो गायो बेयाव ओरैनो गायो आरो खाय होया मानि जायफोरनिखि हाया खोथियायैनो जे गायनायावहाय एसे उसुबिदा दैनि मानि बेफोरावहाय जों खासिया गायनानै लाग्रोबावनाय जों नुयो बे खासियाखौ जोङो जेब्लानाखि खोथियाया एसे जौवो जेनेबा नैजिबा थामजिनि एसे दिनसो जायो अब्ला जों बेखौ फुनानै हाब्रु खालामनाय हायावहाय जोङो बेखौहाय गुबुंहै गायनानै दोनो आरो बे गायनायानो जेब्लानाखि सोमखाङो आरो दुब्लि बारिफोरा जेब्ला माइ गायजानाय जायो हालौवनानै बे समावहाय जोङो बेखौनो फुफिननानै माइखौ गायनाय जायो आरोखि जोंनियावहाय बिनिफ्रायथ' ओरै दैनि नायनाय आदोर खालामनाय बेफोर मामाफोरा फैयो जेनेबा आदोद खालामनांगौ बेनिफ्राय माबाफोर एम्फौ जायोबा जोंनियावहाय जेनेबा सिगांफ्राय मावबोनाय बायदि जेनेबा मिथिंगायारि एवनाय थुलसि राजा बा बायदिसिना नारें बिगुर बेफोरखौ होनानै एम्फौ जानायफोरावहाय खादो होननानै बेखौ गायनानै बा सारलानानै हैनाय दंमोन नाथाय आथिखालाव माबबा बाजारफोराव रासायनिक मुलि जेनेबा एम्फौ थैनायनि मोननो बा गोबां मोनोखै बेफोरखौ लानानै सारनाय आरिनायखौ नुयो आरो बेनिफ्राय जेब्लानाखि थरायो होमब्लाबो जोङो आवमा जानो हायैनि मुलिफोर सारो
बेबायदिनो जेब्ला मोनो माइया अब्ला जोङो बे मोननाय माइखौहाय खासिजोंनो हानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो
न'आव लाबोनानै खल सिलाफोरावहाय मारा होनाय सिगां समफोराव नुयोमोन मोसौजों नाथाय आथिखालाव मा खायफा खायफाया मानि दुब्लि बारिफ्रावनो ट्रेक्टरजों जेनेबा माइ होग्रा माइ मारा होग्रा मेसिनजोंहाय मारा होनानै माइखौल' लाबोनाय बा जिगाबखौ ट्रेक्टरजों लाबोनाय बेफोरबायदि नुनो मोनसै
औ
ओरैनो नोंथांमोननिजों माबायदि मावो एसे फोरमायदो नोंथाङाबो
औ नोंथां नोंथाङा दा ओ बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइनि आबाद अ मावनाय जायो आरो बिदिनो नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों माइज्लि जोंहा माइज्लि बासिनानै दोननाय जायो फुराना माइनिफ्राय बा दखानफोरनिफ्राय ओ जोङो बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौ फाथोनि बस्टाव सोमनानै दोननाय जायो आरो ना फुख्रिफोरावहाय
हम
बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना जोंहा दा माइनि आबादल' नङा जोंहा गोबां बिदिनो माइ हाखांब्ला नाथाय जोंहा लोगो लोगोनो बेसर बा मटरफोर फोनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंहा मेसें सें बोथोरावहाय औ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बेसरफोरनि मटरफोरनिबो आबाद मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दैज्लां बोथोर बोथोरानो जा मेसें बोथोरानो जा जोंहा बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरोना बिदिनो जोङो दैज्लां बोथ थोरावहाय थास' पटल बिदिनो जिंखा जोगोनार बिदि बायदि बायदि आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो ना जेरै लेस्रा भिन्दि बेफोरखौबो जों मावनाय जायो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि औ आरो जोंहा बेफोर आबादखौनो मावनानै जोङो न'फोरावबोहाय जानोबो हायो जोंहा आरो बेफार फालांगियावबो गोबां बिदिनो रांखान्थियारियाव जोंखौ मदद होयो आरोना आबाद मावनानैनो ओ गोदोहाय औ गोदोहायथ' बिदिनो गोबां सुबुंफोरनि न'खर न'खर मोसौ हालि दंमोन ना बिदिनो मो सौजोंहाय एवनानैहाय आबादबो मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ ट्रेक्टरनि जुग नालाय ट्रेक्टरजोंनो हवनानैहाय आबाद मावनाय जायो आरोना ओ दा नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओरै मैगंनि जेनेबा मैगंनि आबाद होनोब्लाथ' जोंनि दै दैज्लाङावहाय थादुन बिदिनो फोरला खांख्रिखला मैथा सिख्ला बेफोरखौ गायनाय बा फोनाय जों नुयो ओरैनो थादुन गायनो थाखाय जोंनियावहाय एसे गोजौहा नांगौ आरो जोङो थादुन जोलैनि थाखाय एज बांसिन फेंखा था जोलैखौहाय फेंखाफोरखौ फाय जों बासिनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बिदिनो एक से फुट एबा नै फुटसो गोजान गोजान जों थाथफोरखौ फबनानै गालाङो आरो जोङो बेखौहाय सोरबा सोरबाया बेसर साबा बा माइ जिगाब बेफोरबायदि खोबनानैबो दोनो मानो होनोबा बेवहाय मानि गुबुन गोरलै गांसोफोरा रज'नानै खहा खालामनो हायैबायदि आरो बेबायदिनो खायफाया खोबालासिनोबो दोनो बेबायदिनो जोंनियावहाय हालदै था सोमलि बेफोरखौबो गायो हा गोजौफोरावहाय आरो गाहायफोरावथ' जोङो बेबायदिनो फोरला जिंखा बेबायदि आरो दैज्लां बोथोरावहाय। आरो मोनसे दंबावो जेनेबा मैथा मैथा बांगाल बेबो जोंनियावहाय गोबां फोनाय जों नुयो मानो होनबा जों दैज्लां दैज्लांनि ओंख्रि होनोब्ला जों मैथाफोरखौनो जों बांसिन बुंनांगोन आरोखि जोंनियावहाय मैथा मैथा बांगाल
ओरैनो नोंसिनियावलाय?
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों आं खोनादों
औ दा जोंहा मैथा गोखै होननानै बुङोबा जोंहा मैथा गोुरजया बा मैथा नङा बेफोरबायदि बायदि बायदि मैथा खोथाफोर दं नङा होनोमबथों जोङो बेखौहाय फोयो फोनानैहाय जोङो आरो बेखौ फोखांनानै जोंहा फुनानैहाय जोङो गोदानै गायस्लायबा म जोन म बि फोराराुयो औ बिदिनो जोंहा गोबां आबादफोर दङ जायखौ जोङो मावनानैहाय जोंहा न'आवनो जानो हायो बा जों बेफार फालांगियाव मदद मोनबोयो आरोना बिदिनो जोंहा दा दैज्लाङाव बिदिनो हाग्रा बंग्रानिबो मोननाय जेरै थास' थास' बे थास' आथिं थास' बिबार बिदिनो थास' बिथ सरि बेफोरखौबो जोङो खाथिंनानै जोङो जानो हायो आरो ना आरो जोंहा बेफोरदिनो गोबां आबादफोर दङ बेफोरखौ जोङो फोनानै जोंहा न'आवनो जानोबो हायो दा नोंथांमोन हनटेलावहाय बे थास'खौ नोंथाङा माबायदि गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
थास'खौहाय माबायदि जायोना
गायो माबायदिहाय औ
अ थास' आं दहाय खिथा लांखाबायना थास' बा थारुनखौहाय माब्रै गायो होननानै
औ
खोनादोंमोन ना नोंथाङा
औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांनि जोंङ समाव ज जों जों सागखौ बेसिांनो दोनथ'गासिनो नामा
औ दे दे